हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ औ खोनागासिनो आङो औ अब्ला गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नों
हेल' औ मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा औ
औ नोंथां आङो दायो ओरैनो उन्दुना हेलौ औ नों नोंथाङा आङो ओरैनो उन्दुना बायनानै दंमोन नोंथाङालाय
औ आंबो दङ दे ओरैनो जिरायनानै दङ जिरायनानै दङ गरम ना
अ
औ अब्ला मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामनो जायाखै नामा नों नोंथां
ओरैनो खालामथ'वाखै नोंथां नोंथांङालाय
औ औ दंङो खालामथ'वाखै। अब्ला नोंथां आंङो नोंथांनिसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै
औ दे फोरमायदो नोंथां।
हब्ला आंङो गोदोनि आरो दानि ओ गोदोनि आरो दानि समनि बागै आंङो रायजलायनो सानदों जेनेबा गोदोथ' जोंहा कारेन गैयामोन नाथाय दाथ' बयनावबो जायगा जायगा बा न'खर न'खर गासैनावबो कारेन्ट फैबाय बेनि सोमोन्दै नोंथांजोंसो सावरायनो होननानै आं नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादों आरो अब्ला नोंथाङा औ नोंथांङा बुंनो हागोन नामा गोदो कारेन्ट गैयि समाव माबोरैमोन दा कारेन्ट फैनानै जोंनि जिउआवहाय मा मा सोलायखो
अ गोदोनि दिनाव आबै आबौमोननि दिनाव जेनेबा कारेन्ट गैयामोन जेरै इसोरनि दिनाव इसोर माबा साखि सावनानै साखि सावनायनि थायोमोन जेरै साखियाव केरसिन होयो केरासिन बि होनानै बिसोरो अर फोजोबनानै थायोमोन आरो
औ औ आरो गासिबो खामानिखौनो
औ साखिजोंनो मावजोब नायोमोन बिसोरो अरजों अर साखि लानानै
औ औ
ओमफफ्राय दानि दिनावथ' बिदि खोमसि खोमलाव मावनोनो हाला कारेन्ट गैयाबानो फुरा खानि बायदिसो मोनो
औ औ
दानि दिनाव बिदि साखिफोर लागायनायखौनो नुनो मोनला जेरै कारेन्ट खारबाबो डायरेक्ट बेटारि जाय जायन' दं इमबेटार बेफोरखौ लागायनानै थायो
औ
खोमसि नुनो मोनो आरो दानि दिनाव न' न' गा सैनावबो कारेन्टखौ नुनो मोनो जेरै जेरै कारेन्ट कारेन्ट नंङाबाथ' जों नुवानो खोमलाव जेबोखौनो मावनोबो खामानिफोरखौबो माखासे मावनोनो हाया कारेन्ट नंङाबा
औ
ओमफ्राय नोंथांङा एसे फोरमायदो दे।
औ कारेनआ कारेन्ट होनोब्ला थ' गोदोनि दिनावथ' जोंङो नोंथांङानो बुं बुंलांखाबाय अब्लाबो आंबो बुंनोसै गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ आब मोना बिदिनो कारेनट गैयालासैन गोबां खस्थ' जोंबा जिउखौ खुंबोदों नाथाय गोदोनि बायदि बिदि जोंङो दाना बेफोरबायदि खस्थ' जानो नांला आरोना नोंथां। गासैबो खामानियानो दसे समावनो जायो आरो मा होनगोन गासैबो खामानिखौनो जोंङो कारेन्टनि जोहैजों गोरलैयैनो मावनो हायो आरोना नोंथां
औ
जेरैहाय जोङो मा होनगोन गिबियावनो आं खामानिनि सायाव मा मा खामानियावहाय जोङो कारेन्टखौ बाहायनो हायो बेखौ खौ बुंग्रोनोसै ओ जेरैहाय जोङो जि सुनायावबो जोङो वासिं मेसिन बाहायनानै बेबोथ' कारेनजों बाहायनायखा जेबो खस त' बोलो बाहाय गारा ला बिदिनो जोङो गोदोथ' जोङो बुयै बुयै देहाखौ खस्थ' खस्थ होनानै जोङो जिखौ सुनाय जायोमोन थ' दाना जोङो जायहा जायहा न'खराव हायो बिसोराथ' फ्रायानो वासिं मेचिन ला गैया होनब्ला नोंथां गासिबोथ' वासिं मेचिन बाहायो जाय बायनो हायो बे बेनि जोहैनो जोङो जोबोर गोरलैयैनो जोङो सिफोरखौ सुनो हायोना जेबो देहानि खस्थ' गैयाजासेनो आरो औ बेनि उनावहाय जोङो बा मथर लगायनानै जोङो दैखौ नारलायनााङा दंखलावहाय मटरनि जोहैनो जोङो दैखौ दिहुननो हायो।
औ।
गोदोनि बादि जोङो दंखल नारबाय थानाङाब्ला मा होनो बेखौ दैखर दैखरनिफ्राय जोङो बोलो बाहायनानै दैखौ लाबो नाङा जोङो मथरनि जोहैनो बे दैखौ बोखांबोनो हायो। बेबोथ' बे मथराबोथ' जेनेबा कारेन्जोंसो बाहायजानाय जिनिस नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो बिदिनो गोबां गोबां जिनिसफोर दङ जायखौ जोङो कारेन्टनि जोहैजोंनो गासिखौबो खामानिखौ गोरलैयै मावजोबनो हायो जेनेबा वाल वालखौ सफ्लंनाय। बिदि गोदोनि बायदि हाथ्रिजों देबाय थानो नाङा गोरलैयैनो जोङो कारेन्टनि जोहै जों बेखौ सौफ्लंनो हायो। आरो मा होनो बिदि जोङो कारेन्ट गैयियाव गोदो गरम बोथोराव जोङो गिसिब सिबै सिबै थानो गोनां जायोमोनबा। बिफां साया साया नायगिरनानै जोङो थानो गोनां जायोमोन नाथायथ'। नाथाय दाना कारेन्ट फैनानै जोंहा रावबो बिदि बिफां साया साया थाला रावबो गिसिब सिबला। बिदिनो जोङो गासैबो फांखानि सिङावनो जिरायनानै। थासै उन्दु उन्दु आरो गोदो जेनेबा कारेन्ट फैनाय लोगो लोगो लोगोनो जोंहा गासैनिबो न'खराव टि भि मबाइल बेफोरबायदियाबो फैनो हमबाय।
उम।
बिदिनो जोङो जमा जमा जिरायला गोदोनि बायदि गावबा गाव न'आव टि भि थासै मबाइल थासै गावबा गाव रुमाव उदुनानै जोङो सोरबा मबाइल नायगोन सोरबा फाखां सिङाव उन्दुनानै टि भि नायगोन बेफोरबायदि थायो आरोना सम खौ हगारो नोंथां। आरो बिदिनो जोङो मा दंबावो गोजां बोथोर बिदिनो फांखा नङा आरोबाव जोङो जेनेबा गरमा बांद्राय जायोब्ला जोंहा फांखायाबो सोलिया खायसे खाय खायसेया फांखानि फांखायाबो जेबो नङा नङा हब्ला बिदिनो जोङो एसिबो लगायनो हायो बेबोथ' कारेन्ट जों बाहायजानाय बुस्थु जोङो गोजां बोथोरावबो जोङो बेखौ बाहायनो हायो जेनेबा गोलोम बोथोराव गुसु गोजां बोथोराव गुदुं बेफोरबायदि खालामनानै जोङो बेखौ बाहायनो हायो नङा हब्ला नोंथां आरो दाना बेल' नङा देलायनाय मुवा बेसादफोराबो गासिबो जोङो कारेन्टजों बाहायजोबनायखौनो दिहुननायखौ नुनो मोनदों नङा होनोमब्ला नोंथां जेरैहाय सिख्लाफोरा देलायनाय खानाय सिद्दा खालामनाय स्ट्रेटनार होनो बेखौबोथ' कारेन्ट जोंसो बेबोथ' कारन्टजोंसो सोलिनाय जिराद बेसाद नङा होमब्ला नोंथां आरो बिदिनो मेरला दङ फ्रिज जायनिफ्राय जोङो माल बुस्थुफोरखौ ना बेदर गाखिर बेफोरखौ सानसे बा साननैनि थाखाय थाखाय जोङो मोजाङै दोननो हायो बेबोथ' कारेन्टजोंनो ओ सोलियो आरो मा होनो आरो
कम्पिउटारफोर
औ औ कम्पिउटारफोर दङ लेपटपफोर दङ दानाथ' गासैबो खामानियानो जोंहा गासिबो अनलाइन जानानै फैबाय नङा होमब्ला नोंथां बेफोर अनलाइन खामानिखौथ' जोङो लेपटप कम्पिउटार मबाइल बेफोरबायदि नङाब्ला जोङो मावनोनो हाया
औ
बेनि थाखाय आरो बेफोरथ' कारेन्ट नङाब्ला जोंहा जेबोआनो जाया बेनि थाखायनो औ औ बेनि थाखायनो बेफोरखौ जोंहा ओ मा होनो कम्पिउटार लेपटपफोराव मावनाय जायो बिदिनो जोंनि जिउआवहाय बा जोंनि दिनावहाय बिदि कारेन्ट फैनानै गोबां जिनिस फोरानो बिदि जौगालांबाय थानो हमदों आरो ना गोदान गोदान टे टेक्नलजिजों ओंखारनाय गोदान गोदान बिदिनो गोबां जौगानोबो हमदों गोदोनिख्रुइ
अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होलायदो आरो मबाइल गोदोनि दिनावथ' जोङो मबाइलखौनो मिथियामोन नुफेरामोन गोदो जों उन्दैयाव जोंबोथ' एसे देरनानैसो जोङो मबाइलखौ सिनायबाय नाथाय दानि गथ'फोराथ' उन्दैनिफ्रायनो जोनोम जानायनि लोगो लोगोनो मबाइलखौ सिनाय मोनो
औ
औ अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायलायदो
ओंख्रियाव माखासे खोथाखौ नोंनो होनजोब्बाय आरो
आरोबाव कारेन्टजों बाहायजानाय मुवाफोरखौनो बुंलायदो
कारेन्टजों बाहायजानाय मुवा माखासे आरो मा दंबावो माखासे जोङो कारेेनजोङो संग्रा खावग्रा ओंख्रिफोरबो सङनो हायो मेगि फोर दैफोर बिदिनो फुदुंनो हायो आरो औ साहाफोरखौ फुदुंनो हायो बिदिनो मेगि सिगि बानायनो हायो
औ आरो बिदिनो जोंहा गेस गैयाब्लाथाय कारेन्टजोंोंबो संनो हानाय इलेक्ट्रिकनि बे संग्रा ओंखाम
ओंखामफोरखौ ओंखामफोरखौ संनो हायो औ। ओंखाम ओंख्रि फोरखौबो जेनेबा रुनायफोरखौ संनो हायो थावफोरनिखौबो एसे एनै हायो बारा हाया माने।
औ। गोबां जोंहा गोरलैयै मावनो हाबोदों आरो बे कारेन्टआ फैनायनि थाखायनो औ आरो बेनिफ्राय जोङो खानाय लोबनानै खानाय फोराननोबाबो बे कारेन्टनि जोहैजोंनो जोङो खानायफोरखौ फोराननो हायो औ औ आरो दाना बा बेटारिनि इ रिक्साफोराबोथ' कारेन्ट जोंसो सोलिजोबो अबावबा थांनो गोनांब्ला जों गोदोनि बायदि बिदि साइकेल मारिनो नाङा।
औ।
बेबो बेजोंबोथ' कारेन्टजोंनो सोलियो नङा होमब्ला नों थां गामि गामि गासिबो बेनोल' सोलिगासिनो दा। बे बेटारि रिक्साया औ। अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां। नोंथांनिफ्राय खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो।